हेलौ। औ नोंथाङा मोजाङै खोनादोंना। औ नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना? ओ दायो मा होदोंमोन? बेयो।
ओ जोङो अमा फिनानै बोरै रां खामायनो हायो बिनि सायाव राय्लायनो सानदोंमोन।
औ। दा नोंथांनि बायदिब्ला माबायदियै जेनेबा दाउ अमा फिसिनानै बर'फ्रा रां खामायनो हायो अदेबानि दाबो रां खामायगासिनो दङ बेनिफ्राय बांसिनै माबायदि रां खामायनो हाबावगोन बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ औ मोजां सोंथि। थ' जोङो बेजों गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागै जोङो अमा फिसिनानै रां खामायनानै गोबाङानो न'खर साय सालायदों अमाल' नङा अमाजों लोगोसे आरो गोबां जाय जोंनि मा होनो न'फोराव जोङो गोरलैयैनो फिसिनो हायो। बांद्राय जाहाथे जेंना जाया। प्रब्लेम जाया। तह बेयो जोंनि ट्रेडिसनेल मेथ थांबाय बियो खिन्थु एसे जोङो एसे मा होनना ब बेखौ गोदान आदबजों बा गोदान मेथदजों जोङो फिसिनो थाखाय जोङो जाहाथे राहा लायो अब्लानिया जों बांसिन कमारसियेल जानो हागोन बेखौ आं सानो। लोगोसे बिदिनो सरखारारनिबो गेजेर गेजेर मा फैयो बिदि अमा फिसिनायनि ट्रेनिं फैयो आं खोनानो मोनदों बिसोर। खाथिनि खाथि गामिनि। ओ बिदि तिनिमा सारिमा बा सयमा बिसोरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव बिसोरो ट्रेनिं लाना फैदों फैनानै बिसोरो मोजाङै मोजां खालामफैदों गाहाम नांदों बेखौ। खिन्थु जाय बिदि ट्रेनिंबो गैया माबो गैया बिसोरो ओरैनो बानायनायफोरा कमारसियेल माबायाव थांनो हायाखै बिसोर। बिसोरो मालाबा लोमजानानै बिदि मवाफोरा थैलांबा बिसोरा गिदिर लस जायो आरोखि। थ जाय बिथांमोनहा ट्रेनिं लानानै फैदो बिसोर। बिसोरो बांसिन मोजाङै सालायना फिसिनो हादों सालायनो हादों आरो लोगोसे आं मिथिनायाव बेसेबां बिथां मिथिला बुंनो हाला खिन्थु इन्सुरेन्स सिस्टेमा खालामनो हायो होननानै आङो खोनानो मोन्दों आरोखि नोंथाङा बेनि सोमोन्दै सि नामा इन्सुरेन्साआ माबायदि अमानिया?
अ आंबोथ' दासिम मोजाङै मिथिनाय जायाखै। बेखौबो नोंथां। औ।
थ' बेखिनि खोथाखौ आं मिथिदों जोंनि गामि खाथियाव बिदिनो अमाया थैदोंमोन आरोखि थैनायाव ओमफ्रायाय बिथाङा इन्सुरेन्स दङ इन्सुरेन्स दं दङमोन जायो बिथां बिथां लाहानिफाय खहा जानाय रांखौ जानो हागौ बिथाङा मोनफिनदोंमोन बेबो थानांगोन होननानै आं खोनानो मोनदों आरो। अ' बाखि खोथाखौ नोंथाङा बुंनो हागोन।
अ थानायाथ' थानांगौ मानो थाखाय होननानै बुंङोब्ला जों दिनै खोनानो मोनो आबादनिबो आबाद मावनायनिबो जों इन्सुरेन्स मोनो। एबा जों माइ आबाद मावो बे। बेफोरनि गेजेरजोंबो जों पि एम किसान बेयाव जों नुनो मोनो फसल। इन्सुरेन्सनि गेजेरजों माखासे रांफोर मोननो हानाय। आरो जों। मिथिगौ आजि आजिखालि दखानारिफ्रावबो जोङो बेफोरखौ। बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों अदे। बानि इन्सुरेन्सनि ख्लेम खालामनाय बेफोरखौ जोङो खोनानो आरो लोगोसेयैनो नुनो मोनबाय थादों आरो। दा अमा। अमा आबाद अमा आबादाथ' नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै जोङो गोबां गोबां नङाब्लाबो एसेब्लाबो माने आंनि बा। दिब्लाबो एसेबाबो जोङो थारैनो गुबुनजों थांनानै सोलोंनायखौ लाथारनांगौ मानो होननानै बुंङोब्ला एसेबो जोंङो सोलोङाबा अब्ला जोङो थारैनो। बिनि बेरामनि लैखोन माबे समाव माबायदि होनांगौ। मा होयोब्ला मा जायो जु दि जोङो बेफोरखौ एसेबो मिथियाब्ला थारैनो उसुबिदा जानायखौ नुनो मोनो। जेरै जों बिदि। दिनथि हिसाबै थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय गोबां अमानि बेमारफोर खौ फैनायखौ जों नुनो मोनदों जेराव गोबां न'खरनि एबा गोबां गामियारि सुबुंफ्रा जायफोरा जेबो रोंगौथि गैयालासिनो अमा फिसिदोंमोन अब्ला होनबा गोबां। अमायानो थैनायजों गोबां जोङो माने खहा जानायखौ नुनो मोनदों बेनि गेजेरावबो जों खोनानो मोन्दों गोबां जायगायावनो अमाफोरखौ फबनानै दोननांनाय फाननोबो हायि आरो लोगोसेयैनो बै समाव ओरै बायदि थासारि सोमजिदोंमोन जाय थासारिखौ जों दिनै जे अमानि दामफोरा जेराव जोङो ओरैनो ओ ओरैनो जुदि बेमारफोर गैयामोनब्ला नैजि रोजा थामजि रोज जा मोननाय अमाखौनो जोङो बा रोजा द' रोजा। स्नि रोजा बेफोराव फाननायफोरखौ जों थारैनो खोनाथारदों। बे फोरनि अनगायैबो जों थारैनो जुदि नोंथां बुंनाय बायदिनो जुदि जोङो बबेबा मोनसे स्किल थानायब्ला एबा जों रोंगौथि थायोब्ला थारैनो आसाम सरखार एबा जोंनि भारत सरखारा बायदि बायदि, दि बिथिंनिफ्राय हेफाजाब होनाय एबा राङारि हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना? थारैनो स्किलाबो थामबारनांगौ स्किल थायोब्ला नों माबा मोनसे खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो एबा सोलोंखानाय हिसाबै मोजाङै मोजां मावफुंनो हानायजों लोगोसे ओ खहानि फ्रायबो बारग'नायनि मोनसे लामाखौ थारैनो मोनथारो बेफोरनि अनगायैबो नोंथांमोननि थिं अमानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिब जुनारनि फालांगि एबा फिसिनानै राङारि आरजियो खोमा बेफोरनि सायाव सुद' सुद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा?
निसय थारैनो जोंनि इथिंजाय अमाखौ बिदि न'खर न'खर फ्राय थायो एखौबा जौसेयाव ओ दाइनजि दाइनजि दाइनजिबानियानो अमा थायो फ्राय ओमफाय न'खसे न'खरनैया बिद दि लाया बा नख नायग्रा गैया दिगदार मोन बायदि ना त' बाखि अमाया बिदिनो थांबाय इनिफ्राय लोगोसे जोंनिया जोंनि गामि सेरावनो हाथाय मोनसे दङोमोन जोंनि गामिनिफ्राय खमसे खम दुइ आराय कि'मिटार बा देर किल'मिटार। बहाय आवगायाव मोसौनि मा मोसौनि बायलाय फानलाय जायोमोन। बहाय थ' बे थानायाव जोबोद मोजां सोलियोमोन मोसौआबो। मोसौ फिसिनानै फाननांगौ मोसौ माबाना फाननांगौ बे सोलियोमोन ओमफाय मोसौनिया बे बाजारा गैयिनि जाहोनाव एसे माने माबाया खमायदो आरोखि डिमान्ड थेवबो ओजों एसे गोजाननि आ मिया बाङालिफोरा फैनानै मोसौखौ बायफायो। फ्राय न'खर न'खर मोसौआ जोंहा फ्रा थायो आरो बेनिफ्राय हांसोनि बेखो गोबाङानो एसे नाजादों। थेवबो ओ बयबो हांसोखौ बसन खालामा नाथाय जाय जाय एसे खस्थ'खौ नेवसिनानै हांसोखौ फिसिदों बिथांमोनाबो मोजां मोनसे लाब बा आरजिनो हादों आरोखि हांसो बिदैयाबो फ्राय सानसेयाव दस था गाहाम दैयो सानसेयाव दस था गाहाम दैयोबा ओ मो जरासेयाव फसिस थाखाकै लायो बिसोरो नैजिबा केे बेहायबो एसे एकस' देरस'आ फैलाङो आरोखि थ' बिदि दैलि दैबाथ' मोजां दा आरो हांसोखौ ओ दा जिथिया दाम बारा जायो अब्लाना फानोबा पास्स' सयस' मोनो बिसोर मासेयावनो। ओ बिदि कालि फुजा मा बा फुजाफोराव बिसोरो लानो हायो। लोगोसे बोरमा बेबो खानैसोआ लादों बारा नङा बे मोनसे समावथ' बोरमा मेन्दाबो ला दोंमोन जोबोद मोजां मोन एकदम थोलो थोलो दंमोन। बेनिफ्राय जोंनि जोंनि एसे गोजानाव खिन्थु दाबो दङ मोसौनि माबाया बे मोसौ नि गोदो जिहेतु मोसौ गुरखिया मोसौ गु मोन नालाय बिदि माबाया दाबो दं आरोखि जोंनि मथा मथि दस किल'मिटार गोजानाव जोंनि गामियाव किनथु गैया बिदि थ' बे थांबाय मोसौनिया हांसोनिया बिनि फ्राय नानि फारसे नानि फारसे ओरैबायदि गैया जोंनियाव एसे गोजानावसो मुसलमानफोरा खामो। नानि फारसे ओरैबायदि गैया थेवबो ना फालांगि दोंङो आरो ना बेफारि बिसोरबो आवगायाव बेखारमोन खिन्थु दा ना बेफार ना बिजनेस हमनानै मोजाङै सोलिदों आरो गाहामनां
औ।
बेखिनियानो थाबाय बाखि गायनो फैनोसो आं थाबाय न
औ, होमबाथ' जों थारैनो बेखौ नायनानै जों बेखौनो बुंनो हायो जे जोंनि बर' न'खरफोरा मा खासे जिब जुनार एबा न'आव ओ जिब जुनार फिसिनानै राङारि बेब'स्थाखौ जेब्लाबो एसेबाबो हेफाजाब मोन्नो हायो आरो नङा होमबा?
मोनदों मोनदों एकदम मोनदों हान ड्रेडाव हानड्रेड पारसेन्ट मोन्दों।
औ, दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै नोंथाङा बुंदों ओ आथिखालाव ओह मोसौ फिनायनि फालांगिया खम जाबाय अदेबानि बेनि गोथौयै जोङो नायनो थाङोब्ला एसे नुहुरो जे जेनेबा गोदोहाइ बांसिन मोसौजों हालौनानै माइ गायोमोन नाथाय आ थिखालाव मोसौनि सोलाय जोङो मिसिनारि आदबजों बांसिन माइ गायनाय जाबाय एबा आबाद मावनाय जाबाय। बेबो जानो हागौ हयथ' मिस मावनाय लोगो लोगो लोगोसेयैनो जोङो आथिखालाव मोसौ गुमग्रा लावखार आरिफोरखौ मोननोबो बारा थांबांलिया नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि थाखायनो हयथ' आथिखालाव मोसौखौ लाखिनाया एसे गोब्राब जाब बाय आरो खोनानो मोनो आथिखालाव गोबां बिबांनि मोसौ सिखावफोरबो ओंखारबाय थायो जायखौ जोङो समाजारि बिज जोंनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थायो, दा बेबो जानो हागौ हयथ' मोनसे दा जेरैबायदि नानि फालांगि जोंनियाव एसे खम जाहालांबाय जेरै जोङो गोदो गोदो गोदाय नायोब्ला एसे नुयो जोंनियाव बांसिन न'खरफ्रावनो फारौफोरबो दोननानै फिसिनाय नुयोमोन बे फोरखौ एसे एनै फाननाय नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव फारौनि फालांगिखौ एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो जों दिनै गोदानै जुदि मोजाङै नोजोर होयोब्ला जोंनि बर' हारिफोरनियाव खम बेफोरजोंबो जोंङो रां आरजिनो हागोन अदेबानि जोंङो जेरै बेरेमोदै बेरेमोदैफोरखौबो गुबुन गुबुन हारिफोरा मोनसे फालांगिरि महर होनानै बिथांमोना बेरे मोदैनिखौ न' न'आव लाखिनानै बेरे मोदैखौ फाननायखौ नुनो मोनो बेफोरखौबो थारैनो जोंनि औ बर फोरनिफ्राव बेरेमोदैखौ लाबोनानै ओ फिसियोब्ला थारैनो एसेबाबो मुलाम्फासिन जागोन होननानै सानो आरो दा नोंथांनि बायदिब्ला नोंथांनि बायदिब्ला जोंङो जेबा माबायदि खालामबा बांसिनै रां मोननो हागोन एबा दा जों जेनेबा थाइसे मोनोबा माबायदि थाइबासिम एबा थाइनैसिम लांनो हागोन बेनि बागै सुंदुयै फोरमायनो हागोन नामा
औ औ नंगौ जोंङो जिखिनि आरजियो जिखिनि रां आरजियो बिनि सायाव जोंङो नोजोर लानांगोन बे हिसाबै जों खरसखो खामनांगोन जोंनि आरजिनायनिख्रुइ बारा खरस जायो बेवायनो जोंङो मालाबा मालाबा ओ जों बिजनेसाव रां बिजनेसजों बिजनेस मोजांङै दोनथो ए आं बाय
औ औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबाय खर बावनाय थाबाय आंनि सावरायनाय आयदायाव दिनै सावरायफनि थाखाय इयुन समाव जों बेनि बागै गोथौयै सावरायनो मोनगोनखौ मिजिंथिनानै एसेयावनो दोन्थसै सै नामा नोंथां दे औ